हेल'
औ खोनागासिनो औ
औ दायो गोदान टपिकआव औ खोनादों गोदान टपिकआव रायज्लायनोसै लैना मोनसे ओरैनो जौनि ना जौनि बागै
औ जौनि बागै सावरायजागोन औ
जौबाथ' बियो ओ
देगलाय बुंनायसाय ओ दे
जौ होनबाथ' बियो गोदोनिफ्रायनो सोलिबनाय ना बर'फ्रा जौ
गिबियाव गिबियाव जौखौ माबोरै बानायनाय जायो बिनि सोमोन सोमोन्दै बुंग्रोनो हागोन नामा नोंथाङा
जौखौ
औ न'आव बानायनाय जौखौ
ओम ओरैनो जों जौ संनो थाखाय ना एमाव नांग्रोगौ ना एमाव एमाव गैयाबा बे जौ जानाय नङा एमावखौ बानायनो थाखायथ' माइरं माइरं नांगौ ना माइरंजों ओम मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफांनि बिलाइ जेरै आनारस बिलाइ आमफ्राय मोखोना बिलाइ थालि बिलाय गोबां रोखोमनि बायदिसि नो होबावो जेरै दंफां राखेब बिलाइबो होयोनो आलादा आलादा रोखोमनि होयो आरो खायसे जायगा लायै जायगा ओम बेफोरखौ देनानै माने
एमाव एमाव बानायग्रोनानै दोनोना उम सानब्रै सानबा बा सप्तासे दोनग्रोबाय उम
एमावखौ माने एमाव गोराखौबो सायाव होदेरनांगौनो ओमबाना साबसिन जायो आरो
औ औ औ नंगौ जेरै देखांनानै ओरै गल गल खालामखांनानै माने इमाव बानायखांनाय बा माबानायखौ नाग्लिनानै सारनानै होनाय जायो आरो माने औ
औ बिनि उनाव माने जिगाबाव दोनोनो उम औ एमाव मोखां होनो बेखौ ना बे जाय सारसिनो सारनो थाखाय दोनो थाइसे ना इखौ एमाव मोखां बुङो ओ खर' मोखां ओम एखेयानो मिनिङाथ' ओमफाय बिनि उनाव आरो बि खौ माने जिगाबाव दोनो नामा जिगाबाव दोननानै साननै बिनि उनाव बेखौ खायो नामायोनो माने बोखांनायखौ खानाय होनो आरो
रायो जेब्लाना रागोन अब्लाना खागोन आरो
औ बोखांनायखौनो खानाय होन होनो आरोना एमाव जाख थांनायनि उनावसो उनाव माने जों जुमाय संनो थाखाय माइरं नांगौ ना माइरंबा एंखुरजोंबो सङो ओ इखौ माने दै गुदुं दै दै गुदुं फुदुंनानै बेयाव माने ओंखाम बायदि संबानो जायो आरोना।
औ होसनना होसनबायना माइरंखौ दै गुदुङाव उम
वालासिनो संनाय जायो आरोना खायसे सुयो औ गाबागाव एसे बेलेग बेलेग टेकनिक दं आरो
उम उम नोंगौ सोरबा बायदि हा सुयो लेथ्रा दं नालाय बेयाव ओमफ्राय सोरबा बायदिया ए सुवा सुयोबा मोजां आरो
उम बिनि उनाव ओंखाम बायदि संबानो जाबाय बेखौ मोनबानो दोननानै एरननानै प्लास्टिकआवहाय दोनो खायसेया माने हरसे बा हरनै दोनो आरो दालायाव ना
औ औ औ
एमाव एरि फुननानै बेखौ खोबनानै दोनो जेब्ला माने इसे बिदै ओंखारो बिनि उनाव मानि थौफ्राव बा बहाबा बासन गिदिरफ्राव सोनानै दोनसिगोन बिनि उनाव स साननै सानथाम बा सप्तासे जाबानो लोंजायो आरोना
औ औ बिद
थ' सानथाम सानब्रैजोंनो लोङो औ सानथामजोंनो लोङो सोरबाबा सानब्रैजों सोरबाबा सप्तासे गाहाम ना आर सोर बाबा गोबाव दोन नानै लोङो गोबाव दोननानै लोंबा बेयो गोरा आराम जायो आरोना जेब्ला थाबनो लोंगोन अब्लाना बेयो गुरै ना माने गोरलै होनो आरो जेसेनो गोरा जागोन जौआ एसेनो गोबाव जागोन एसेनो गोरा जागोन आरो ओंखारहाबनानै थायो उम एनो आरोना जौ गिसि संनाय जायो औ जौ गिसि उम बेखौ बेनि उनाव जौ गोरान ना जौ गोरानाबो बे जौ गिसिनिफ्रायनो ओंखारो जायखौ जौ गिसिखौ माने सोमनानै दोननानै बेखौ माने रुयोबानो बिनि खफ'जोंनो बे खफ' ओंखारनायखौनो माने जौ गोरान होनो आरोना
औ औ नंगौ नंगौ
मावनो थाखाय बेखौ रुदो बिनि सायाव माखासे बासन थायोना जाय गब्लं गब्लं थायो बेखौ मोख्रा खर' होनो बेखौ होनानै माने बि सिङाव दाबोर बा खायसेया
दोस्राव दोस्रावबो होनो नामाने बे फिसा फिसा सिङाव होनाय बुस्थुफोरखौ
साव होनो
उम
मोख्रा खर' होनो बैबो होनो बे गब्लं गब्लंखौ जोंनि साइदआव ना
उम उम ओरैजायबो होनो होननाया
ओम नलि होयो खायसेया खायसेया सिङावनो दाबो इरि होनानै आजावोबो ओम गावबागाव थिक निकजों बानायसिगोन आरो बेखौ बिनि उनाव सायाव आरो दै होग्रा थायो दाबोरबा थौ ना नियाव दै होबाय थाबानो जायो आरो
ओम बबेबा जायगाथिं बिदिनो नलिजों जों बहनो आरो खायफा बायदिया दमनो दमो सिङाव
सिङावनो औ ओम बिनि उनाव सायावहाय दैखौ सोलायना होबाय थानांगौ आरो गुदुं जाबानो गारनानै गुसु होयो
औ औ नंगौ
जौआ माने गोलोमखांनायानो माने जौ बिदै जौ गोरान जायो आरो ना
नै नै नंगौ
बेनो आरो जौ नि दिहुननाया
बानायनायनि माबायाना
थिकनिका जौ गोराननिया
आरो बेनि अनगायैबो जोंहा अनेक गुबुन गुबुन रोखोमनि जौ दंना माइब्रानि जौ फिथाइ सामथाइनि जौ जेरै मा होनो आमलायनि
आमलायनि जौ दानिया आथिखालाव गोबां रोखोमनि फि फिथाइनि जौखौनो मोनफ्रामजोबो मानि जौ लोंनो ना
खान्थाल फिथाइनिबो मोनो नामा ना
मोनो औ
ओम खान्थाल फिथाइनि थालिरनि
सोबनि जौखौनो आथिखालाव मानि बानायजोब्बायानो होनजायो ना मोन
आरो ओम आरो बे जौआ सुबुंनि थाखाय मोजां ना गाज्रि नोंनि साननायाव नोंथांनि साननायाव खौ नोंथाङा बुंहरनो हागोन नामा
ओरैनो
ओरैनो बे जौखौ लोंनानै मोजां फिथाइ मोनो ना गाज्रि फिथाइ मोनो नोंथांनि साननाय ओम नोंथांनि साननायबा
ओरैनोबाथ' बियो माने जौआ गाव माने बांद्राय लोङोबा गाज्रि थांबाय ना ओरैनो एसे एनैल' लोङोबा नांनायनि बारा लोंङोबा बे गाज्रि जाबाय ना ओरैनो गावनि एसे एनै बा गावखौ माने हमथानानै लाखिनानै लोङोबा बेयो गाज्रियाव थाङा आरोना एसे एनैल' न'खराव बा हरफ्राव दसे बा मालाबा एसे एनै लोंनाया बे गाज्रियाव थाङा आरो ओम सामफ्राम औ गाज्रि जायो आरो बे
खहा आरो बिदिनो अनेक न न'खरफ्राव नांलाय खमलाय दावराव दावसि सोमजि जिगोनना
ओम औ
बिजि फिसाजों बिदिनो लोंनानै थांसै बिदिनो दाय गैयैखौबो दाय खालामनानै रायहैनोसै बुहैनोसै
औ
आरो मालाबा आरो माथो जौ लोङोबा माने बुंफेरनो हायि खोथाफोराबो ओंखार खारो होनना बुङो खुगायाव ना औ जौवानि गोजौ जायोनो मानि रावखौबो गिया ना बेफोरबायदि जायो आरो ओम बुंनो हायैखौबो बुंनो हानाय गोहो दं आरो जौआ ना
मानाय बिदि खालामो आरो माने
औ बिदिनो मालाबा नांलाय खमलाय जायो ना बिदिनो बांद्राय लोङोबा बियो गाज्रि आरोना आंनि थाखायबा
थिगानो दं
ओरैनो बांद्राय जौ लोङोबा मा मा जानो हागौ सुबुङा बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायदो
बांद्राय लोङोब्लाथ' जोंहा अनेख गाज्रि रोखोमबा फिनजथायाइ सोमजिहैनो हागौ जेरै नों जेन'बा ओम जोंनि देहायाव बांद्राय लोंनायनि जाउनाव नों केन्सार बा माबा मोनसे जौजों सोमजिनाय अनेख गुबुन गुबुन रोखोम बेमार दंसैना आजिखालि बे बेफोरो ओम औ लिभार प्रब्लेम किडनि देम जानाय बिनो अन-अन अनथाय जानायनो बेफोरोफोरनो आरो माने नांला बंसा बिदिनो खुन्देरलाबायहैयो आरो आरो जुदि जेनेबा नों बबेबा दाबसे जायगायाव धाबाफ्रावबा बहाबाफोर जौ लोंबाय लोंनानै नों नोंनाथ' खर'आ थिग थाला नालाय बे समाव नों गारि दाब्रायबोनानै नों बबेबा लामा ससेफ्राव नों एक्सिडेन्ट बा जाब्रबथाय जानानै नोंनि देहानि लस बा माबा मोनसे जानोबो हानाय आरो ओम खहा बेखौ जों नुनो मोनो आरो माने
ओम
बेनिखायनो बांद्राय जौ लोंनाया मोजां नङा आरो आंनि थाखायब्ला ओम
बेखौ माने बन्द' खालामनांगौ ना नाङा नोंनि थाखायबा
बेखौथ' हायोब्ला बन्द' खालाम नांगौ बन्द' खालाम माने गाव गाव लोंनायखौ खमायनांगौ आरो माने माने गाव गावनि सायाव सोनारगोन आरो औ गाव गावनि सायाव सोनारगोन माने बे न' बाङाव जौ संनायखौ खमायबाबोथ' बे जों सरकारा फाननाय लाइसेन्स लानानै फाननाय जौ थायोना बेखौथ' जों होबथानो हाया नालाय जों थाखा फैसा थाबानो बायनानै लों हैैनो हायो ओमफ्राय बिनिखायनो जों गाव गावखौनो आखाइ हमथा नानै बा गोसो हमथानानै थानाया मोजां आरो माने गावखौ गावनि जिउखौ रैखाथि खालामनो थाखायबा आरो आंनि साननायाव
उम
बे मोनसे गावनि गोसो खौ हमथानाय गावनि गोसोखौ हमथाबानो जों जौ लोंनाय खौ हमथानो हाबाय आरो माने
औ मोजां माने गावखौनो सांग्रां लाखि नांगोन आरो ना गावनि गोसोआव गोसोआ सांग्रां थानांगोन ना
उम बेनो आरो
अब्लाना दोनथ' जासिगोन ना
औ दे औ दे
औ दे